नोंथां अ खोनादों ना नोंथां अ मा खालामगासिनो नोंथाङा दा
नो आङो ओरैनो दंगासिनो दङ नोंथां जिरायनानै बाराव अ अ नोंथाङालाय मा खालामदों? अ खबरा मोजांथ नोंथां
अ आंबो जिरायनानै दङ र' दसे ओमफ्राय आं नोंथांजों माबा जोंनि माबा मोनसे खोथा सावरायनोसो फन खालामदोंमोन माने
अ नोंथां
नोंथांजों हरनायनि जाहोनानो जाबाय आंनिया ओ बर'नि जेनेबा जोंनि गाननाय, जोमनाय, दानाय, लुनायनि बागै सावरायनोसै सानदोंमोन नोंथांजों
अ अ सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन
अ दे बिदिब्ला नोंथां आं जागायनोसै
अ अ दे
जेनेबा जोंनाथ' उम बर'नि दा नाय लुनाय होनबा जेनेबा आगोलनिफ्रायनो जेनेबा जोंथ' दानोबो मोनाखै एक्सपिरियेन्सबो मोनाखै जों दाफेरनायबो बिदि मोनबोआख
हुदा गैया माने औ
हुदा गैया माने दानायनि जेनेबा इन्दिजों इन्दि जों इन्दि लुनानै माने बिदिनो दख'ना फालि बिदि आर'नाइ बिदि खालामो होननानै नुयो जोङो खोनानो मोनो जेनेबा ओमफ्राय खाथिफोराव बिदिनो नुनाय जायो आरो ओमफ्राय जोंथ' खालामफेराखै आवनो इन्दिजों लुनाय बिखौ नोङो नोंथाङा गाननो मोनफेरबाय नामा? इन्दिजों लुनाय फालि बा दख'नाफोरखो
आंथ' इन्दिनि जिखौ आरो दख'ना खो लाफेराखै लानाया नोंथां दासान्दि ओमफाय इन्दिनि माने इन्दिनि बागै आं माने जेबो मिथिया माने नोंथां लाफेरनो मोनाखै नालाय
नोंग
औ औ नोंथां
ओरैनो जोंनि बर'नि द' माबाफोरखौ जेनेबा खुन्दुंफोरखौ एसे मिथिगोन नामा जेनेबा ओ दा दख'ना गानबाय थानाय जेनेबा मा मा माबायदि बिदि खुन्दुंखो एसे फोरमायनाय
अ नोंथां दा थ' जोंनिया गाननाय जायो ओ मा माथानि दख'ना माथानि माने जेनेबा पलिस्टारफोरबो थायो ओमफ्राय माथानि इनिफ्राय आरो खुन्दुंफोरा मा मा दों नोंथां आं बारा मिथिस्लाबा माने दानायबो जाया नालाय ओमफ्राय गाननोल' मोनदों आरोना नोंथां माने ओरैनो जोङो गानाय जायो माने बा माथानि दा गरमाव इनि फ्राय ओरैनो दानोथ' मोनफेराखै नोंथां बायनानैनो गाननाय जायो बां सिनानो जोङो
औ औ
हाय खुन्दुंफोरनि नामफोरखौबो बांद्राय मिथिस्लाबा
उ
नोंथाङा मिथिबा अननानै एसे फोरमायना हो नोंथां मानि आङो माने बारा मिथि मिथिस्लाबा नोंथां
अ आंबोथ' नोंथां बिदि दाबो फेरनो मोनाखै जेनेबा जेनेबा ओ सिगांनो खराव दानाय बिमानैमोन बिदिनो बिमायंमोन दानायफोरखौ नुयोमोन जेनेबा आंबो सोलोंना लाबोनाय जायासै दा बिसोरनि जानाय नुयोमोन आरो आङो जेनेबा बिदिनो बिसोर बुङोमोन ओ उलनिया जेनेबा उल उल खुन्दुं थायोना बे उल खुन्दुङा जेने बा गुदुं जायो जेनेबा गुदुं सिमानि थाखायल' बाहायो होननानै जि जोमग्रानि थाखायल' बाहायो होननानै जेनेबा उलखो बिदि बुङोमोन आरो ओमफ्राय खायसे खायसे आरो फालि फास्रायाव फास्रायावबो आरो आगर एरोनो आरो उलनि खुन्दुंखौ फास्रयावबो माखासे आगर आगर एरो आरो बिदिनो ओमफाय आं मिथिनायाथ' आं मि मिथिनायाथ' माबासो बि उ जेनेबा आं मिथिनाय खिनि खुन्दुा जाहैबाय माबा पाखुवा होननायखौ मिथिगौ आङो मास्रायस होननायखौ मिथिगौ माथा होननायखौ मिथिगौ बेनिफ्राय आरो पलेस्टार बेखौ मिथिगौ ओमफाय पाट पाट खुन्दुं बेखिनिखौ मिथिगौ आरो ओमफाय आरो मा थानियाथ' दख'नाखोथ' जोङो माथानि दखनाखौबो माने ओ जोंनिया ओंखाम लगायनानै बिदिनो रुनानै ओंखामजों खुन्दुंजों अ मायदि होनाय बुङो बेखौ ओंखामजों खुन्दुंजों रुनानै बोखांनानै माबायोनो एसेे सेबनाय बायदि खालामनानै सान्दुङाव होयो जाहैबाय बे सान्दुंआव होनाया रानबा फाय बेखौनो जोंनिआ आरो दख'ना मेख्ला
ओ ओ ओ
मोखोना मेख्ला दायो जेनेबा बिदिबाथाय आरो गाननो मोजां जायो जाहैबाय। गाननोबो मोजां जायो एसे मोजां लिददो थायो जेनेबा बे अरिजिनेल आरो जोंनिया माने न'आव दाना गाननो हाबा बेखौ माने मोजां आरो अरिजिनेल होनना होनो आरो जोंनि ओमफाय आरो बाजाराव बिदिथ' गोबां बिबांनि उम उम गोबां बिबांनि जायो बेसेनाथ' जोबोर बुरजा जायो बाजाराव। माने ओंखाम जों मायदि होनाय दख मेख्ला दख'ना बेफोर बासाव जोबोर बेसेन गोसा माने बेनि थाखायनो आरो न'आव इसे दानो हाबा एसे निजि निजि मोजां आरो जोंनि थाखाय न'आव दानानै गाननो हाबा बिदिनो जोंनिया थ' आरो आर'नाइ आर'नाइ बुंनो थाङोब्लाथ' आर'नाइखौबो आङो नुदोंसो दिनैसिम आंबो एरनो रोंफेरा दानाय लानोस सो मोनदो जेनेबा लानो मोन्दों ओमफाय आरनाइ थ बेबायदिल एरनो रोंफेरा नालाय खाथियावबो माने बिदि आगोलनि गोदो गोदायनिफोरा एरोमोन जेनेबा जों आं बिदि गोसोआव गैया बिमा बिफा एरनायबो नुनाय आं बिदिथ' गोसो गैया ओमफ्राय आर'नाइखौ लानानै मोजां मोनो आरो बिदिनो बहाबा आर'नायइाबो माथानि बिदिनो पलिस्टारनि बिदि फैयोना आर'नाइ याबो बांसिनानो आर'नाइनि माबाखौ पाट आर'नाइनि आगरखौ आरो बांसिनानो पातनि दानाय नु नुनो मोनो दा। पाट खुन्दुं बायदिदो आरो आगोलनि आरो बांसिन जोंनो उलजोंसो दायोमोन आर'नाइ माबाखो नायनि ओं आगरफोरखो उलसो बांसिन दायोम। नोंथाङा आंनिखौ दावराव खोनादोंदों नामा?
दावराव खोनायाखै दे नोंथां औ
अ अ अ नोंथाङा औ खोनादोंना उम नोंथांनि न'आव बिदि माबा उम दानाय लुनायनि बागै जेनेबा हिसानफोर दाया नामा न'आव नोंथांलाहा?
इदिथ' दानाय जाया नोंथां जोंनिखिजों जोंनिजों माने ने जोंहानो न'आव आरो ओमफ्राय नुयो गामि खाथि फोराव न' खाथिफोव थांबाथाय ओमफ्राय थेबावबो माने नायजाबाय थानाय जाया इसोरनि दानायखौ इनिफ्राय आ रो आंबो दाफेरा नालाय नोंथां बां सिन बायनायानो जायो जोंहा न'आव।
उम
ओमफाय इफोरबायदिनिखौ जों माने नायनाबो लायाखै ओमफ्राय बांद्राय मिथियाबो। न'आव दाबासो मिथियो नालाय नोंथां बिनिखायनो दा न'आव दाया नालाय बारा मिथिस्लाबा आङो। इफोरनि बागै जेनेबा गाननोल' मोनो मालाय दानायखो। ओमफाय गावबागाव दानानै गाननो रोङा माने
अ अ उम
ओ
नोंथाङा बिदिबा उम
औ औ नोंथां
आगर जेनेबा जोंनि बर'नि आगरखौ मोननैसो खोन्थानो हागोन। फोरमायनो हागोन नामा नोंथांङा? मा मा मिथियो।
दाउराइ मोख्रेब फारौ मेगन आरो मोसा आरो बिदिनो बायदि बायदि आगर दोंङो आरोना नोंथां
नंगौ उम उम बर'नि आगरथ' बिदिब्ला जोब जोबोर बुरजा जेनेबा खोनानो मोनदों आं आरो आंबो जेनेबा अ खोनानो मोन्दों एरनो मोनफेराखै बिदिनो ओमफाय जिया आखायदो ओरैनो दानोमोन बिराखै खोनानो मोन्दों नुनो मोन्दों बिदिनो मै आगरबो थालायोनो दाउराय आग' गर बिदिनो लाव बेगरबो बुङो आरो दाउथु गद'बो दङो बिदि बुङो मेरला आगर माने जोंनि बर'नि आगरा माने आगोलनिफोरा बांसिन औ आवगोलनि आबै आ बौ, आयं, आनै बिसोरो माने गासिबो बि सोरो बेफोर जोंनि मिथिंगानि गासै आगरखोनो मिथिंगानि माबा गासै बिबारनिफ्राय लानानै जिब जुनार गासै जोंनि बिफां लाइफां बिदिखौनो लानानै नाम दोननानै एरनाय आरो माने
ओ औ औ नोंथां औ जेरै हाजो मिथिंगानि लानाय आरो ओ बेखैजा आरो दावराइ मोख्रेफोराबो
अ हेल' नोंथां नोंथांनिखो बारा खोनायाखैमोन उन दासो खोनादों एसे उम थांलाय फैलाय जाबाय थादों नोंथां नेट खौ मोजां खोनायाखै उम
जोंनो मिथिंङाखोनो माने नायै नायै गोदोनि आबै आबौमोना माने आगर सोमजि होलांदों आरो ना नोंथां।
उम बिदिनो गोदोनि आबै आबौमोन सोयाबा ना गालांनाया बिदिनो मोनसे जारिमिन बायदि होन्नां होनबाबो यो गैया मोनसे बिदि जारिमिन बायदि जान थालांबाय आरो जेनबा आगर फोरा जेनेबा बिदिनो नायनो समायना जोबोर नायनो समायना आगोलनि जो जों जों आबौ आबैनि इदिनो एरलांनाय बेफोर मोनसे सिन थालांबाय बेफोर मोनसे ओमफ्राय जोबोर नायनो समायना नुयो आरो बे बिबार आगर माबा आगरफोरफोरखो बिदिनो बेलेग बेलेग गाबनि होनानै उम एरबाथाय जोंनि आगरफोरजों माने बेलेगा रुजुजाया आरो जोबोर समायना माने
ओ नोंथां औ औ
ज
जोंनि बर'